ए
औ हेल' नोंथाङा फ्रि ना दायो?
औ नोंथां आं फ्रि दं दे।
औ होमबा नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै माने आं फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिबा ओ मोनसे आयदाखौ लानानै जों सावरायलायनोसै।
औ रायज्लायजागोन दे नोंथां।
औ बे आयदायानो जादों जों माने बे आयदा जोंनि लानो नागिरनाय आयदायानो जादों जों माने जिब-जुनारखौ फिनानै बोरै रां खान्थियारि आरजियोबा बोरै फिनांगौ बेफोरनि बागै एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ। नोंथाङानो गिबियाव एसे फोरमायग्रोना होदो दे जों जिब जुनारफोरखौ बोरै फियोबा बोरै जों जिब-जुनार फिनानै रांखान्थि आरजिनो हायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायलांग्रोदो दे नोंथाङा।
औ जागोन दे नोंथां। माने जोंथ' दा बिदिनो माने न'खराव माने मोसौ न' मोसौ बोरमा बिदिनो जेनेबा आरो न'फिजानाय आरो दाउफोरखौ लायो बिदिनो माने न'खराव दा बांसिन जेनेबा मोसौ, बोरमा आरो हांसो दाउ अमाखौहाय बिदिनो फिसिनाय जायो आरो बिदिनो जोङो जेनेबा अमाखौहाय माने जोङो फास समावनो अमाखौ जों माने बायनासो लाबोग्रोयो नालाय बिदिनो जेनेबा जोंनि हाथायनिफ्राय फिसा अमा फिसाखौहाय बिदिनो बायना लाबोनानै माने बिदिनो फिसिफैयो आरो बिदिनोथ' बे अमानो जाहोनो थाखायथ' बिदि बायदि गोबां आदारनि नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो जों जेरै जोंथ' जेरै जेनेबा जौ सेरेब मावोनो न' जायखौ बिदिनो जेनेबा जोङो माइरं जेरै जोमाय माइरं होनना बुङो जायखौ जोमाय माइरं माने दखान गलानिफ्राय बायना लाबोना थि संनानै माने बेखौहाय माने होनाय जायो आरो बिदि। सेरेब मावनानैहाय बिदि माबाखौहाय बिदि अफ्रि होनाय जायो आरो अफ्रिजों माने गुन्दै लगायनानै माने बिसोर होनाय जायो आरो। बिदिनो बिसोरनो जेनेबा बेल' नङा बिसोरनो माने गलानिफ्राय मोननाय सापर जेरै अमानो थाब देरनो थाखायथ' बिदि जेनेबा जाहाथे थाब देरनानै बिदि जेनेबा जों बेखौ जाहैयोब्ला माने थाब देरनानै माने थाबनो फाननो हायो जेन बेखौ जों माबायो आरोना। बिदिनो जेनेबा सापरफोर खौ होनाय जायो लगाय देरनानै बिदिनो आरो गोबां जेनेबा बर' आइजोफोरनि थाखाय बे जेनेबा अमा अमाया मोनसे बेंक हिसाबै जाना फैदो बर' आइजोफोरनि थाखाय मानो होनबा बेखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। बिदिनो जोङो नांगौ समाव नांगौ समाव गावमा गावनि माने जेनेबा न'खरखौ सुंथानो थाखाय आरो बिदिनो थाव संख्रि जानो थाखाय बिदिनो बायदि खामानियावबो जों बाहायनो हायो आरो रांखौहाय। बिदिनो आरो जेरै अमा बेदर न' अमा बेदरनि दामाबो बिदिनो गोबां बिदिनो जेनेबा अमानि जोंनि साइदआव बिदिनो अमानि बेराम फैदोंमोन अरा अमानि बेराम फैनानै बिदिनो गोबां अमान- अमाफोराबो थैजोबलांदो बे समाव थेवब्लाबो माने माने बेदरनि न' बेदरनि माबाया माने जेनेबा खम जायाखैमोन आरो ना बेसेनाहाय। बिदिनो आरो बे अमा बेखौहाय जों जेनेबा जेरै नारजिजों जानो हायो बांसिन बर' सुबुं फानो माने नारजि जानायखौ नुनो मोनो आरो आङो बिदिनो जेरै अनला मेवाय बि बिदिनो जेनेबा अमाखौ होदेरनानै बिदिनो आरो आलुजों बेदर माने अमा बेदर बेखौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोंङो ननो थाङोब्ला बिदिनो जेरै मोसौआ थ गांसो जाना थांना थायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो मोसौनोबोथ' जोंङो जेरै गांसो होयो आरो दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव दा जोंथ' मोसौखौ हेगारबाथ' जाया नङा होमबा नोंथां। बिदिनो गुबुननि गुबुननि दुब्लि फोथार फोरावहाय थांनानै माने माइ जाबोब्ला जोंङो बे माने न'खरनि सुबुंफोरजों माने रायजाफैगोन आरो बिदिनो जेनेबा मोसौखौ जेरै दोनदाल होनानै दोननांगौ आरो ना बिदिनो
जाहाथे गुबुननि माइ खौबो खहा खालामा जासे आरो जोंङो जिगाब माने दा दैज्लां बो थोराव गावनो थानाय जेरै आबाद मावनानै मोननाय जेनेबा माइ माइनि ओमफ्राय मारा नानाय जोंथ' जिगाब मोनो बे जिगाबखौवआ जेनेबा दैज्लां बोथोराव बांसिन होनायखौ नुनो मोनो आरो।
माने बिदिनो ख्स थ जायो नालाय गांसोफोरनिबो जेरै बिदिखौ माने बांसिन माने दैज लां बोथोरावहाय बिदिनो जेनेबा दाथ' लामाफोरावबो बिदिनो जेनेबा लामाफोरावबो पाका रास ता जाजोबनायजों लोगोसे बिदिनो जेनेबा हाग्राफोरखौबो मोननो थांला बायदि जादों। गांसोफोरखौ बे लामानि नाथाय जों बिदिनो जेरै फिल्डफोराव बांसिन होनायखौ नुयो आ रां मोसौफोरखौ बिदि मोसौनिफ्राय जों गोबां जेरै जों गाइखेर मोनलोङो बिदिनो जेरै गाइखेरनिफाय जों पनिर बानायनो हायो बेव बिदि माबा माबि बानायनो हायो आरोना बिदिनो आरो आरो बेखौ जों गाइखेरखौबो फाननानै जों रां आरजिनो हायो न आव माने बेखौ खौ माने लोंबोला आरो जों आरो प्रटिनबो मोनो बेखौ आरो गोबां अम बांसिन आरो जेरै हाबाफोरावबो ना हाबाफोरावबो जेरै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आंना बिदिनो जेनेबा जाय गुरुफोरनो ना जेरै जय गुरुफोरनोबो माने बिदि होनायखौ नुनो मोनो आरो आं बेवहाय
औ औ
जाय माने बेदर जायाना बे समाव माने बेखौहाय जेरै गाइखेर मोखै खालामनानै होनाय जायो आरो बिदि ओमफ्राय बिदिनो जों आरो बेवहायबो जेनेबा मोसौ दाथ' गोदोनि सुबुंफोरा मोसौ हालुवा जोंसो बांसिन हालेवोमो नङा होमबा नोंथां नाथाय गोदो बांसिन जेरै हालेवनाय नुयोमोन मोसौ हालेवनाय नाथाय आथिखालाव बिदि जोंनि माने बर' सुबुंफोरनियाव माने माने मोसौखौ नुनो थांबांला आरो बिदि मो हालुवाखौ माने बांसिन ट्रेक्टरजोंसो हालेवो नालाय दानिया गोदोनि बायदि नंला बिदिनो माने जों दा माने मोसौखौ माने लायोब्लाबो बिदि गाय फोरखौसो लानायखौ नुनो मोनो आरो माने न'खराव एसे गाइखेर लोंनो जेनेबा मोनलोंनो थाखाय बिदिसो बिदिनो जों माने न आव जेनेबा जों दामब्रा जे दामब्रा जायो न' मोसौ जेरै जों गुबुननोबो जेरै फानहरो जेब्ला न'खराव एसे प्रब्लेम जायो अब्ला न'हर फैसा नांगौ जायो अब्लानिया जों बे बेाफारिफोरनो फानहरनो गोनां जायो आरो बिदिनो आरो बोरमायाबो बिदिनो थिग माने बोरमायाबो बिदिनो जेनेबा जों फाख्रि बिलाइ बेफोरखौहाय हाननानै होयो आरो बि बिदिनो जेरै खान्थाल बिलाय बेफोर खौ बिसोरनोबो आदार जानो थाखाय बिसोरनोबो जेनेबा नांगौ जायो बिसोरनोबो बिसोर माने बायदि जेनेबा जोंनि बोरमाफोराहाय माने बिदि माने लामाफोराव जि बिफां लाइफांनि बिलाइ दंना बे जाब्लाथाय माने रोदोमनोनो रोङा आरो जेरै फुलफोरखौ फुफोरखौबो जाना थाङो फुलफोरनि बिलाइ बेफोरबायदिखौहाय बिदिनो माने एसे जेनेबा बेखौ लादोंब्लाबो माने जोथोन लानांगौ जायो आरो ना बोरमाखौ खौहाय बिदिनो जों फुजा फाथालफोरावबो होनो हायो गोबां जेरै गावनि मबाफोर जेनेबा मन्दिरफोराव थांनानै फैना गावनि लादोंबा माने साननायफोरा जाफुंसोोबायदि बिदि माने होनायखौ नुनो मोनो आर ना बिदि बोरमाखौहाय बोरमानि बेसेनाबो बिदिनो गोबां जाना फैदों बिदिनो जेनेबा बेखौबो बोरमाखौबो जों न' फिसिनायजों लोगोसे जों फानहरनो हायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जेनेबा
औ आंबो औ नोंथां आंबो एसे फोरमायलांनोसै नोंसोर जोङो दाउ अमा फिसिनो गोनां माने जों दाउ अमा होनोबाथ' जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिसिम आबौमोनानो माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव माने दाउ अमा फिसिनानै जों सोलिबोनायखौ नुनो मोनखायो दायो जोङो दाउ अमाखौ फिसिनानै माने गोबां रांखान्थियारि आरजिनायफोर माने सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय जायो जाय माने खायफा खायफा सुबुंफोरा बिदिनो दाउ ओरै दाउफोरखौ आर ना बेफार फालांगि फोर खालामनानै रां आरजियो बेनि अनगायैबो जोंहा माने गिदिर गिदिर फार्म जायखौ होनो जों माने माने जेराव जों माने बुरजा बिदिनो बुरजा जुनारफोरखौ लायो जेरै जों ओ दाउफोरखौ लाबा जों दाउा बुरजा लागोनबा बिदिनो अमाफोर लाबा जों अमा बुरजा लागोन बा बोरमाफोर लाबा बोरमा बुरजा लागोन बिदिनो माने फार्म खालामनानै गाव रांखान्थि आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरखौ जों माने फार्म खालामनो गोनां जायोबा जोंहा बिदिनो गोबां रांखान्थिनि गोनां जायो गिबियावनो जोङो माने आ मा होनो न' बां लुगोरोनांगौ जायो जाय माने बिसोरखौ दोननो थाखाय जोंनो न' बां नांग्रोगौ जायो नङाबा माने बिदिनो एसे प्रब्लेम जायो नालाय हाब्रु दैब्रुफोर बिदिनो अखा दैलां बोथोरफोरनि थाखाय जों माने ओ न'फोर बानायना होनांगौ जाना फैयो आरो गिबियाव माने जोंनो बिनि थाखायनो गोबां रांखान्थि थिनि नांगौ जायो ओ बिनि उनाव जोंहा दा गोबां इदिनो मा होनो आदार दाना फोर बिदिनो माने जोङो अमा फिनो गोनां जायोबाथ' गोबां दाना बाय बिदिनो गुन्दै आदार बेफोरबायदिखौ जोंहा गोबां नांगौ जायो नङा होमबा? बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै दाउफोर फियोबाबो जोंहा माने ब्रयलार दाउफोर फियोबाबो जोंहा बेहायबो गोबां माने दानाखौ नांगौ जायो माने ओ जोङो ओरैनोथ' ओ खननै बा खनथाम जों दानाफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो माने बोरमाफोरखौ जोंङो इमान बिदि खालामलायाबाबो जायो जोंहा इदिनो ओ जाय जेराव जोंहा माने हाजो खाथि बा इदिनो दैमा खाथिफोर बिदिनो गुवार जायगा लांदां जायगाफोरबा बिदिनो हाजोफोराव जों लांनानै माने हाजो खाथिफोरबो फिनो एसे मोजां जायो आरो जेराव बिसोरखौ जों हाजोफोराव लानानै थांनानै गांसो जाहोहैनानै माने बेजोंनो गोबां बोरमा लानानै जों बेजों माने बेखौ फाननानैहाय जोङो गोबां रांखान्थिफोर इदि आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव बा हाजो गुदि खाथिफोराव जों बेफोरखौ लानानै माने गोबां रांखान्थियारि आरजिनानै माने गावनि न'खर बा संसारफोरखौ जा जों माने गावनि जिउखौ ओ दालांनायखौ नुनो मोनो बा जो इदिनो सोलिलांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां इदिनो बयलारफोरखौ फियोबा जों बेजोंबो माने गोबां रां खान्थि आरजिनो हायो जेरै जों बयलारफोरखौ इदिनो ओ बेफारिफोर जेराव बेफारिफोर होनोना फालांगियारि बेफोर बिसोरखो बिसोरखौ लेंहरनानै जों बिसोरनो माने इदिनो गावनि बेसेन हिसाबै जों मासे आ किल' हिसाबै फानहरनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बे किल'आव जोंहा इदिनो थामजौ बा ब्रैजौ बा इदिनो नैजौ बिदि माने ओ सम लायै सम बेसेना बारायो दामा खमायो बेफोरबायदि ओ सम लानानै जों माने फानहरनांगौ जाना फैयो बेहाय जोंहा माने नोङो एसे से नोंहा रोंगौथि दङबा नोंहा बेजों गोबां रांखान्थिफोर आरजिनो हानाय जों नुनो मोननाय जायो आरो औ बेबायदिनो जोङो माने ओ बयलारफोरखौ माने इदिनो ओ मा होनो ओ हाथाय बाजार फोराव ओ गोबां सुबुंफोरा माने बेफोरखौ ओ माने गोदानानै फानहैनायफोरखौ जों नुनो मोनो नों थाङाबो एसे सिगां फोरमायदों जेराव अमा जों बिदिनो ओ हाथाय बाजारफोराव गोबां इदिनो फाननाय खौ जों नुनो मोननाय जायो ओ खायफा खायफा सुबुंफोरा बे फोरखौ माने ओ गोदानानै फाननानैनो माने गावनि न'खर संसारफोरखौ माने इदिनो जुनारफोरनि सायाव सोनारना होयो होननाय बुंनो हायो आरो माने जुनारफोरखौ बुथारनानै बा इदिनो जुनारफोरखौ ओ फाननानै माने गावनि संसारखौ सुफुंलाङो बा गावनि संसारखौ जालाङो होननानै बुंनो हायो आरो जों। ओ बिनि अनगायै थ' जोंहा ओ इदिनो जुनारफोर फिनो गोनां जायोबा माने सब जुनारावबो जोङो माने गिबियाव रां खान्थि नांगोरगौ जाना फैफायो जेराव जों बोरमाखौ बुङोबाबो बोरमानोबो जोंनो रांखान्थियारि नांगोरगौ जाना फैयो जेराव जों बोरमाखौ बायना लाबोगोरनो थाखाय जोंहा माने गोबां रां नांगौ जायो मासे से बोरमायावनो जोंहा एनि नै रोजा थाम रोजा बिदि होनानै माने गिबियाव बायगोरनांगौ जायो आरो बिदिनो माने बुंनो थाङोबाथ' गोबां गोलाव दं बोरमाफोरा ओरै गावबा गाव मोनसे मोनसे जात दंबावो। बेफोरखौ बुङोबाथ' गोबां गोलाव जागोन नोंथां जोंनि सावरायलायनाया समाबो जाबाय नालाय नोंथां। नोंथांजों आं माने नोंथांनिफ्राय इदिनो जुनारफोरनि बागै गोबां मिथिना मोनबाय नोंथांजों आं बे इखिनियावनो माने जोंनि सावरायलायनायखौ आं दोन्थ'नो सानबायमोन आं नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो